औ नोंथां दा मा खालामदों?
औ नोंथां आङोथ' दायो ओरैनो जिरायनानैसो दंगासिनो नोंथां।
अ नोंथां अब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदा सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ सावराय हागोन।
अब्ला ओ आयदाया जायबाय ओ जोंनि बर'फोरनि बा गामि ओनसोलफोरावहाय जोङो थिनानै दोननाय मैगं बा जोङो थिनानै दोननाय जोंनि जाग्रा ओंथिफोरनि सायावहाय नोंथांजों गोसो सम सावरायनो हागोन ना? औ औ औ औ अब्ला आंनो एसे जागायग्रोसै होनब नोंथां।
औ जागोन दे नोंथाङानो जागायग्रोदो
औ औ जोंनियावहाय बा जोंनि ओनसोल बा जोंनि बर' सुबुंफोरनियावहाय थिनानै जाग्रा ओंख्रि होननानै बुंनो थाङोब्ला जे जोङो नुहनो गिबियावनो जे जोङो ओ बोसोरया जोङो जायो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला आलु होनना बुंनांगोन जोङो आलुखौ दैज्लां जा मेसें जा जोङो जानो हायो जेरै जों बेखौ थिनानै जानो हायो जे गोबाव समहालागै बेखौ दोननानै जोङो जानो हायो आरो।
नंगौ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोंहा थिनानै दोनजानाय ओंख्रिफोर थाबावो जेरैहाय दं जोंहा जोगोनार आरो खुमब्रा जोङो बै खुमब्राफोरखौबो जोङोबा बोरायफोरखौहाय जोङो बेफोरबायदिनो गोबाव समसिमहालागै थिनानै थिना दोननानै जोङो जानो हायो।
औ
औ आरो जोगोनार जोगोनाराबो जोंना गोबाव थिनानै दोनना जाजाग्रा मोनसे ओंख्रि।
नोंगौ
जोङो मा बेखौबो गोबाव समसिमहालागै दोननानै जोङो जायो। आरो बिनि अनगायै जोङो माखासे आरो दंबावो जोङो मैगं हारिनिफ्रायबो जों दोनो।
औ
मुला बेदर होनो जोङो जायखौ
औ
जोङो मुला बेदरखौबो जोङो गुन्द्रु बानायनानै हाना दोनो जोङो माब्रै गुन्द्रु बानायो। आं दा नोंथांनो बेखौनो एसे फोरमायहरनोसै आरो दा मुला खौ माब्रै गुन्दुवानाय होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावहाय जो-जोङो मेसें बोथोरावनो जोङो मुला मैगंखौ मोननाय जायो। बा आरो जेब्ला बियो बेदर थाङो बेदर थाङोब्ला जों बेखौहाय फुनानै बिनि बेदरखौ मोजां सुना लानानै बेखौ फिसा फिसा बा एसे साखा साखा हानानै ओ बेखौहाय जोङो ओ सानद्रियाव बा संग्रायाव लानानै ओ सान्दुंआव बेखौ फोरान नाय जायो जेब्ला बियो मोजांनो गोरान रानो अब्ला बेखौ जोङो बबेबा बार हाबनो हायि जायगा ओ भयामफोर बेफोराव सोनानै दोननानै बेखौ जोङो गोबाव सम। सिमहालागै दोननो हायो थिग बेबाय दिनो जोङो मा दैज्लां बोथोरावहाय जोङो मा खालामनो हायो बेखौ अनला ओंख्रिफोरावहाय जोङो मा बेखौ होदेरनानै जानो हायो। खोब मोजां मोदोमो मुला जों आरो अनला बे अनलाजों मुला गुन्द्रु संनानै जोङो बिदिनो दुब्लि फोथारफ्राव जोङो। हालोवनायफ्राव ओ ओंख्रिफोरखौ संनानै। लाङोब्ला बैफोर ओंख्रिफोरजोंनो जोङो मा जोबोद गोथाव मोदोमफ्रुनो जानायाव खोब खहाब सोयो आरो बिनि अनगायै दंबावो जोंहा औवानि मोनसे बखौबो जोङो मैगं हारियानो बुंनो हागोन। ओ औवा मेवाइ
औ
औवा मेवाइखौबो जोङो मा ओ बेखौबो जोङो दानना लाबोनानै मोजाङै सुनानै। बेखौबो जोङो फिसा फिसा हानानै बा। गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन रोखोमै हायो बा नांगौ बायदि रोखोमनि फिसा फिसाबाबो हानानै ओ मोजाङै भयामाव
औ
बार हाबनो जायगाय हाबनो हायियाव बेखौ सोनानै दोननाय जायो
औ
बेबायदिनो बियो मास मोनसे बा ओ बिदि नो आदा मासनि गेजेरावबो जाजायो आरो बेखौ जोङो जेसेबांनो गोबाव दोनो एसेबांनो गोथावसिन जायो बा। गोख्रैसिन जायो आरो जोंना बे औवा मेवाया।
औ नोंगौ नोंगौ
बेबायदिनो जोङो बे बेखौहाय जोङो मा खालामनो हायो जि सानदुं गोसा दुंनाय बे दैज्लां बोथोरफोराव। जोङो माब्लाबा ओ गोखै जानो लुगैब्ला। बा जोङो ओंखामफोरजोंहाय बेखौहाय। ओ जोङो बेदरफोरजों संनानै अमा बेदरफोरजों संनानै बा। ब्रयलारफोरजोंबाबो संनो हाबाय जों बेखौ बा गाव गोजायैब्लाबो सामब्राम थाव पियास बानलु एसे गोसा होनानै जे मस्ला-मस्लि होननानै बेखौ बाथोन एवनाय स्टाइलावबो जोङो मा रोखोमावबो जों बेखौहाय जानो हायो।
औ औ।
बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंहा थिनानै दोननानै जाजाग्रा ओंख्रिफोर दं। बेफोरबायदिनो गोथाव-गोथाव बेदर आरिजों लगायदेरनानै जानो हायो थिग बेफोरबायदिनो नोंथांनि ओनसोलावबो मा-मा मैगं थाइगं मोनो बिदिनो ओ थिनानै दोननानै जाग्रा आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथाङा मा-मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो बे थिनानै दोननायाव? माजों-माजों लगायनानै बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हरदो नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां। उम जोङो बे बायदि थिनानै जानाय ओ ओंख्रि
औ।
दङ आरोना माखासेफोर। जेरै- जोङो मख'नो हायो जेरै नोंथाङा मख'नाय बायदिनो जोगोनार, खुमब्रा ओमफ्राय जोङो नारजि गोरान, लोगोसे जोङो नाफाम ना, मेवाइ,
औ औ।
ओमफ्राय ओ जोंनि गेजेराव ओ मोनबावदि आरो ओ माने बांसिन बेफोरबायदिखौनो जोङो मोननो हायो आरो नोंथां। ओमफ्राय औ आरो बे मुला-मुला गोरान जोङो बेखौबो ओ बानायनानै लायो। मानोना जोङो बेखौ गोबाव समहालासे जों थिनानै जाहाथे मोनजायो बा गोसो जाब्लानो जोङो बेखौ संनानै जानो हायो। बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ थिनानै दोनो। दा जेरै जोङो नाफामखौ ओ माबोरै बानायनानै जोङो थिनानै दोनो होनोब्ला बेनि बागैनो एसे फोरमायना होनोसै बेखौ बानायनायखौ जोङो गिबियावनो बेखौ ओ ना गोरान नाखौ जोंनो नांगौ जायो नाफाम बानायनो थाखाय। जोङो ना ना गोरानखौ मोजाङै फोरानना लानानै उनावहाय ओ बेयाव माने थास' बिफांनि देन्थाखौबो होफानानै देयो आरोना दिंखिफ्राव। बिदिनो गुन्दै देनानै माने ओ बुंनो थाङोब्ला सोरबा-सोरबाया होआनो आरो होआनो आरोना बिदि बबेबा-बबेबा जायगायाव थास'नि जेबो बिदि थास' देन्थाफोरखौ होआ होननानै खोनानो मोन्दों आरो। माने जायगा लायै जायगा एसे बानायनाया आलादा-आलादा जायो आरो।
औ।
उम ओमफ्राय बे बायदि थास'जों देफानानै उनावहाय ओ खारै एसे होफा होनानै ओ एकदम बयामबा औवानि हासुङाव थोनो-थोनो गोरा माने दोसो-दोसो सोनानै जोङो बहा ना जेबो हाबनो हायै बायदि सफा मारिनानै ओ दोननानै होयो आरो जोङो बेखौ। ओमफ्राय बियो ओ जोङो दानसेसो दोनोब्ला सो बियो जानो मोजां जायो माने दानसेसेनि उनावसो।
औ।
जायो बा गोसो जाब्लानो जोङो बेखौ बरनबाय बरननानै जोङो जाबाय आरो बायदिसिना। रोखोमै जोङो गाव गोजा संनानै जाबाय, मालाबा समाव जोङो। नारजिफोरजोंबो जों संनानै जाबाय दा बेफोरबायदिनो जोङो माने आलादा आलादा मुवा बा होदेरनानै जोङो संनानै जायो आरो। ओमफ्राय नारजि गोरानाबो जोंहा थेनानै थिनानै जानाय मोनसे आ मैगं बेखौ जोङो माने गोबां बोसोरसे बोसोरा बोसोरनै सिमहालागै जोङो बेखौ दोननानै जानो हायो आरो बे नारजिखौ बे जेबो गाज्रि जाया, थिक बेबायदिनो जोङो फाथो बिफांनिफ्राय जोङो बिलाइ बिजौ बे बायदिखौ जों खाना लाबोनानै फोराननानै मोजांसि स्रेम स्रेम फुवा माने आबुं रानजासे फोराननानै जोङो बे बे नारजिखौ जोङो मोननो हायो आरो। ओमफ्राय जों बेखौ मना बा बबेबा बस्थाफोराव जोङो आरामनो मोजाङै सोननानै दोनो ओमफ्राय जेब्लानो जोङो जानो लुबैयो जोङो जेब्ला जोङो अमा बेदरफोरजों जानो लुबैयो बा अमा बिबुफोरजों जों जानो लुुबैयो अब्लानिया जों बेखौ दिहुननानै संनानै जायो आरो ओमफ्राय जोङो नुनोबो आरोबाव मोनसे रोखोमनि जों जानाय नुनो मोनबावो, माने बियो मा होनगोन बे सं सङा आरोना बे रोखोमनि जानायाव जोङो बेखौ गोथां गोथाङैनो संनानै दोनो दैयाव सोमनानै बेयो रुइजासिम दोनो ओमफाय रुइब्लाथाय बेखौ बोखांनानै बिनि दै थानाय बेखौ जोङो सेबजोबनानै गारो, गारनानै उनावहाय जोङो आरोबाव फिसा फिसा हाफ्लेबावो आरोना हाफ्लेनानै लायोबा मोजां जायो हाना लानानै उनावहाय बेवहाय जोङो सामब्राम गोजा बानलु थाव गुबै बेफोरबायदि बेखौ होनानै जोङो लुनानै लायो बा होयो नारजिखौ सिफ्लेनानै जों बेबायदिनो जायो खाजि बानायनानै माने बिदि जायोब्लाबो जोबोद गोथाव जायो। माने जोङो जुदि जेबो गैयाब्ला बाथोनफोर गैयाब्ला जोङो बिदि खालामनानै जानांगौ आरो। जोबोद मोजां गोथाव औ नोंथां बा जोङो थिनानै जानाय ओंख्रि होनबा बे फोरनो आरोना नोंथां जों बेफोरखौनो जायो। हमबा जोङो बेफोरनि बागै सावरायनायखौ बेयावनो
औ
फोजोबथ'बाय नोंथां होमबा।
दे नोंथां हमबा।
औ दे जागोन।